था
खोनादोंना
औ नोंथां खोनादों
औ बि मोजां
औ नोंथां
ब्ला अब्ला नोंथाङा मा खालामनानै दं
आङो ओरैनो दंथ'यो नोंथाङा आयदाखौ बुंदों नामा
औ थारैनो जोङो अब्ला माखासे दानि मदार्न टपिकखौ सावरायनाय नङा होमबा
ओं थां
औ जोङो आथिखालाव दि दिनैनि समाव गोबां ए आइ नि आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्सनि गोबां माने जोंनि समाजाव गोसारगासिनो दा बेनि मुलाम्फा आरो खहाखौ नोंथाङा बिजिरनानै आरो गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन
हागोन नोंथां हागोन ओ जोंथ' ओ जोंनि जिउ खुंनायाव दिनैसिमाव गोबां जोङो बायदि म जों माबाफोर ओ जेरै बेबो जों नोंथाङा बेयो मोनसे जोबोद मोजां आयदा जे नोंथाङा ए आइ फोरनि खोथाखौ ओ गोबां ओ ए आइ आव खामानिफोरखौ
औ
इन्टेलिजेन्स न मोन बियो जोंखौ जोबोद हेफाजाब होदों मदद होदों दा जोंनि थांना थानाय लाइफआवहाय जिउआव ओ दा बिनि मोजां गाज्रिखौ जों सायख'नो सान नांग मा नोंथां मानो होनना बुङोब्ला गासैहाबो मोनसे माबा थायो बेखौ जोङो रावखौनिबो गाज्रि मुंस'नो साना दा जोंनि जेनाखि बे जुगाव ओ ए आइ जों ओरैबायदि जोंखौ हेफाजाब होदों मदद खालामदों जोङोनो माबा मोनसे नागिरना मोनाखैबा जों ए आइनाव सोङोबा ए आइ आ जोंनो नै सेकेणड थ थाम सेकेण्डनि गेजेरावनो जोङो दिन्थिना होयो नङा होमबा नोंथां जों माबा मिथिनो मोनै जेनाखि मिथिनो मोनै सोमोन्दै माबा मोनसेनि सोमोन्दै जोङो मिथिनो मोनाबा बेनि सोमोन्दै जों जुदि ए आइनाव सोङोबा ए आ जोंनो से सेकेणड नै सेकेण गेजेरावनो जोङो दिहुननानै होयो एबा जोंनो ओ मोनथिहोयो आरो नङा होमबा नोंथां
नंगौ थारैनो
औ दा जोङो बेखायनो ए आइ ए आइ खौहोयोबा बजबनानै लानांगौ मोनना बियो जोंखौ जोबोद मदद खालामो दा ओ ए आइजों लोगोसे जोंना गोबां ओ जेनाखि बेफोरबायदि माबा फैबाय ओ आ जेनाखि उ जेरै गुगोलफ्राथ' जोंना सिगांफोरावनो दंखायोमोन। गुगोलफोर दा आङो नोंथां एसेबांनाखि बेफोरनि माबा गैया आंनियाव जेनाखि नोंथाङा बुंदों आरो नोंथांआ आंनाव सोंदोंदि मा बायदि ओ माबा खालामदों होननानै दाहायोबा नों नोंथांआनो अननानै एसे माबाग्रोदो नामा आंनो फोरमायग्रोदो नामा नोंथां।
नंगौ थारैनो अब्ला आङो माखासे गोनांथार जोंनि ए आइ नि सोमोन्दै जों मिथिनानै लानाय नङा होमबा।
औ नोंथां।
नंगौ जोङो बावैसो बारा गोबाव जायाखै जोंनि ए आइ आ ओरैनोथ' जोङो गुगोलखौ मोनदोंमोन जोंनि समाजाव। बेनि गेजेरावनो जों खामानिखौ मावदोंमोन दा बेनि अन गायैबो जायबो गुगोल क्रम माखासे ओ अयेबसाइट बिसोरनि गेजेरजों जों जोंनि माखासे गोनां जानाय बुस्थुफोरखौ नागिरनानै लानो हादोंमोन नाथाय आथिखालाव बैफोर नागिरनायखौ गोरलैयै इजि खालामसै जोंनो थाखाय जोंनो सुबिदा मोनदों माखासे गोबां बिथिङावनो आरो ना
ओ नोंथां।
सार्टिफिटि मोनसे बिराद आथिखालाव बाहायजानाय बेनि गेजेरजों जोङो गोबां खामानिखौ मावनो हायो जेरै लेथ लेटार लिरनायाव जों सिगां समाव गुगोलाव टाइफ टाइपिं खालामनानै नागिरनाय जायोमोन आरो ओंफ्राय नोंथांआ आथिखालाव मा रोखोमनि ले थार लिरनो ओ ए आइ नो एसे मसे दिस इसक्रिपसन होब्लानो बियो नोंनि नांगौबायायदिखौ जों लेटारखौ मोननो हागोन आरो। बा नोंनि फटख' लुबैनाय बायदिखौ जों इदिट खालामनो हागोन नोंनि भिडिअ' माबायदि खालामनो लुबैदों बेखौ जों इडिट खालामनानै लानो हागोन आरो। माखासे जों आथिखालाव गोबां ओ गोजाम मेथाइफोरखौबो ए आइ नि गेजेरजोंनो ए आइ ए आइ ए ए आइ नि माखासे रबटसफोरजोंनो जोङो रोजाबहोनानै गोदान मदारन फोरावबो जों लाबोनानै खोनाफिननो मोनदों। दा बेफोरो जोंनि थाखाय माने आथिखालाव माने सोमोनांथाव आरोना।
औ नोंथां।
जोंनि गेजेराव बेफोरबायदिखौ मोननो ह दा आर्टिफिस सियेल इन्टेलिजेन्स बुङोबा जोङो अनलि बेफोरबायदियावल' थाब खिथानानै थायाखै जोङो माखासे बिनि गोजौसिनावबो थांनानै नायनो हायो दा दिनैनि समाव गोबां जायगायाव नोंथाङा नुदों जानो हागौ गोबां हादरजों हादर दावहा जादों। जेरै ओ इज्राइल, जों इज्राइल जों फलिस्टिनजों इरानजों इज्राइलजों आरो इउ ए इ फोरजों इरानजों बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव जागासिनो। ओनसोलथ' नोङा सरि हाद-हादरमाफोराव गुबुन गुबुन हादोरमाफोराव जागासिनो। दा बेफोराव जों माखासे ओ हाथियारफोर वेफनफोर बाहायदों। दा बे फोर बाहायनायाव जोंङो गोबां गोदान गोदान माने बेफोर आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्सफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों दावहाफोरखौ नांनायखौ जों नुनो मोनदों। नङा होमबा?
औ नोंथां नंगौ।
सिगांनि गोजाम समाव खुद माखासे मानसियानो थांनानै गावनि हादरखौ रैखा खालामनो थाखाय दावहा नांनो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालाव माखासे नैबे आरटिपि सेल इन्टेलिजेन्सनि गेजेरजोंनो रबार्ट द्रन बेफोरबायदि गिदिर गिदिर माखा से मिसाइलफोरखौ जों बहायनानै खुद माने मानसिया न' सिङाव जिरायनानैनो बेफोरबायदि सिकिउरिटिफोरखौ होगासिनो आरोना। दा बेफोर जोंनि थाखाय जोबोद माने गोग्गाथाव। मानो होनबा मानसिया सिगांनि समाव बेसां खस्थ'यै खामानि मावदोंमोन नाथाय बेफोरबायदि खामानिखौ ए आइ नि थ्रुयै गोरलैसिनै मावनो हादों। आरो सुबिदा बायदियै जों खालामनानै लानो हादों आरो। बेजों लोगोसे जोंङो बेल' नङा बेनिफ्राय मोननो हाबावो जोंङो आथिखालाव माखासे जेरै जोङो मा होनो जोङो जेब्ला माबा मोनसे बिजाब फरायनो गोनां जायोब्ला ओ बिजाबाव माखासे गोबां फरायनांगौ जायो। नाथाय जोंङो सुंद'यै मिथिनो थाखाय जोंनो टपिकनि सायाव खोन्थाब्लानो जोंनि गोनां जानाय बुस्थुखौ जों मोननो हायो। बेफोरबायदिनि थाखाय आथिखालाव जोंनो माखासे रिसार्चफोरनि थाखाय जोबोद सुबिदा आरो।
नोंगौ नोंथां।
बेयावल' थाबथानानै थायाखै नोंथां। बेजों लोगोसे जोङो मोननो हाबावो जों जेब्ला ओ मा होनो माखासे दिजाइनार डिजाइन खालामनाय।
औ नोंथां।
दा जोंङो सुबुंफोरा जा सिगाङाव मावबोबाय बेनिफ्राय नै गुन थाम गुन बाराय बे ए आइ नि गेजेरजों मावनो हायो। मानो होनोबा जों जों बेसेबां एनालइस खालामनानै जोंनि गेजेराव सोरजिनानै लादोंमोन माखासे आखिनाय आर्ट क्राफ्ट बे फोरबायदि। दा ए आइनि गेजेरजोंनो बैफोर आखिनायफोरखौबो जों गोदान गोदान माखा से माबोरैबा मोजां नुगोन माबोरैबा बेकग्राउन्ड होबा जों मोजांसिन नुगोन बेफोरखौ बे ए आइ नि गेजेरजोंबो गोदान महरखौ जों मोननो हायो।
औ नोंथां।
बे आरो माखासे बेनि गेजेरावनो जोंनि गेजेराव मोजाङाल' थांना नै गैया नालाय समासाव बेजों माखा से गाज्रिबो थाफायो। दा ए आइ आव माखासे गाज्रिफोरखौ आं फंनैसो फोरमायबाय। नङा होमबा नोंथां?
ओं
माखासे मोजांजों लोगोसे गाज्रिबो थाफायो नालाय दा गाज्रि होनोबा जोंनि
औ नोंथां
थियासो बानालाय मोजांखौ मानसियानो बाहायो माखासे समाजाव बिदि मोजां गाज्रि जि मानसि थानायनि थाखाय गाज्रिनि बाहायनायाबो गोबां दङ जेरै आथिखालाव माखादे ससेल मिडियायाव जों नुनो मोनो खोना हादोंना नोंथाङा दा ससेल मिडियायाव जों गोबां जों गोबां नुनो मोनो जेरै मालाय ओ जाय गाज्रि खामानि मावाखै बेफोरबायदि मानसिजों माखासे फटक एदिट खालामनायनि गेजेरजों नोंगौ बायदि बा फटकखौनो थाबायनाय बा मोसानाय बेफोरबायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनो मिमस खालामनाय नुयो दा बेफोराव माखासे जाय बिथांमोनहा खालामाखै बा मावाखै बेफोर माखासे ससेल रेपुटिसननि ओ बेलायाव गोबां खहा जायो आरो जेनेबा माखासे बिजनेस ओ फोरनि मानसिफोरा दा नङै माखासे नङै माखासे फेक निउस खालामनानै जुदि होयोब्ला बिथांनि माखासे बिजनेसफोरा फ्लपबो जानो हागौ बा खहा जानो हागौ बेफोरनि थाखाय जोबोद माने ए आइ आ गिथावना आरो जोंनि समाजाव
नोंगौ नोंथां
बिदिनो जों मोननो हाबावो माखासे गाज्रि भिडिय खालामनानै बा ओ मालायनि गाज्रि एमाइस खालामनानै जुदि सोरखौबा खहा खालाम खहा खालामनो लुबैयोब्ला बेफोरखौबो मावनो हायो बे आर्टिफिसियेल इन्टलिजेन्सनि गेजेरजों दा बेफोरखौ जोंनि समा ओ जोंनि भारत हादराव माखासे नेमखान्थिफोर खानानै होनाय दं नाथाय बेफोरखौ मिथिसेयावबो जों माखा जे बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनानै हगारनायखौ मोननो हायो आरो
औ नोंथां नैबे ओ जों नैबे जेरै जोङो गदरफोराव जों नुनो मोनो जेरै चाइना बैयाव जनो मोनो आमेरिकाफोर बायदियाव जों नुनो मोनो जेरै बिथांमोनहा ए आइ जोंनो गोबां जेयनाखि माबा खालामगासिनो जेरै जोङो बिसोरनि ओ माबाफोराव थाङोबा एयारफ्रटफोराव थाङोबा जोङो ओ ट्रेन्स सिटेसनफोराव थाङोबा जोङो बा बबेबा मलफोराव थाङोबा जोङो आर्टिफिसिलनि इन्टलिजेन्नि जोहै ओ बिथांमोना ओ गोबां माबा खालामबाय जायो रबटफोरखौहाय ट्रेन खालामनानै जोंनो बिसोरनो सार्भ खालामो नङा होमबा नों
नोगौ थारैनो जेरै ओ बुंनो थाङोब्ला
ओ बिथांमोना ओ जोङो गुद होफैयो माबा मोनसे अर्डार खालामोबा जोङो ओ जोंनो बिसोरो ए आइनि जनाखि माबा जोंनो जोहैयैनो रबटफोरखौ सामलायो जेरै जोंनो होफैयो जों जेखौ अर्डार खालामो बेफोरखौ नङाोमबा नोंथां
नंगौ थारैनो बेफोरबो आथिखालाव माने गोबां जौगानाय जोंनि समाजाव
नंगौ नोथां ओ ओरैनो जोंनियाव ए आइ फैनाया मानि जोंनो सुबुंफोरनिनो जोबोद ओ मोजां सुबिदा खालामनो हानाय जादों जेरै नोंथाङा बुंलायनाय बायदि ओ जोङो माबाफोर जेनाखि मोनथिनो लुबैयोबा जों ए आइ आवहाय सोंनानै साजबिटिफोराव जेरै क्रप बेफोराव जों सोंनानै ओ मोनो जेरै नोंथां बुंनाय बायदि फट' इदिट खालामनाय बा एसे